हेलौ नोंथां हेलौ खुलुमबाय नोंथां। ओ खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथांनि कल हरनानै औ औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ नोंथां ओ नोंथांनिसिम गोजान फुंबिलिनि ओ आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो।
औ नोंथाङा ओ दायो मा खालामबाय दं ओरैनो दं ना?
औ औ दङ ओरैनो।
अ नोंथां ओ नोंथांनो आं ओ दैज्लां बोथोरनि बा आबादनि सायाव नोंथांनाव आं ओ सोंथि सोंनो सान्दों। नोंथाङा सम दं दंना एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना? थांमोननियाव माबायदि आबाद मावो?
औ औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमायलांदो अबोला।
औ जागोन नोंथां आं बिदिब्ला फोरथाय फोरमाय फोरमायना होनोसै नोंथांनिसिम। ओ नोंथाङा ओ बुंनाय बायदिनो। जोंनियाहाय ओ बर'नि ओ माने बर' सुबुंफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो मा दैज्लां बोथोरावहाय जोंनाहाय माइ आबाद मा वो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोंनोहाय माइ आबाद मावनायाव फार्स्टाव नांगोन जोंनो मा माइग्लि ओ माइग्लिखौ जोङो ओ दखान गलादारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो। नङाब्लाथाय न'आवनो थिनानै दोनखानाय बोसोर से बोसोर सिगाङावहाय ओ थिनानै दोनखानाय माइ माइग्लि बेखौ जोङो ओ खोथिया फोनो थाखाय दोनखानाय जायो बेखौ जोङो नांगौ बिबांनि ज' खा सुनानै लानायनि उनावहाय ओ जोङो बेखौ फाथो बस्थायावहाय। ओ सोरानै खाथेनानै गोरा खाथेनानै बेखौ न' खाथिनि दैमा बा फुख्रि एबा दै जायखि जाया बेवहाय जोङो बेख खौ साननै बा सानथामनि थाखाय बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ बे सों सुखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ बे सोमना दोननाय समावनो जोङो। ओ फार्स्टावहाय बेखौ फोनो थाखाय जोङो फोथारनांगोन नङा होमबा नोंथां ओ बे फोथाराव जोङो जेनबा दुब्लियावहाय ओ हाल एवनानै लानाय जायो गोदो गोदायथ' ज जोङो गोबाङानो नुनो मोनोमोन मा हालखौ जोङो ओ मोसौजों एवनाय जायो आरोना नोंथां। ओ नाथाय दानि जुगावहाय जोङो ट्रेक्टरजों एवनानै लानाय नुनो मोनो। एवनाय नुनो मोनो ओ बिब्दिनो जोङो बेखौ मोजाङैहाय फार्स्टावनो खाराय नांगौ जायो बेनि उनावहाय मोजाङैहाय एवनांगौ जायो। एवनानै बेयाव दैबो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां। ओ दानि जुगावथ' बोथ थोरफोराबो थिग थाबाय थाया ओ बेखायनो जोङो ओ नांगौ बिबांनि दै ओ सारनानै लानाय जायो गोदोहायथ' जोङो सिलिनजोंनो सारनानै लानाय जायोमोन। ओ नाथायहाय ओ दानि जुगावहाय मा जोङो हन्दा मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां। ओ बिनि थाखायनो जोङो हन्दा मेसिनजों बे खौ नांगौ बिबांनि ओ दैखौ सारनानै लानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो मा ओ ओ बिदिनो। बेयो हाखौ मोजाङै एवखांनानै हाब्रु बा मिस मिस बिदिनो मोजाङैहाय फोमोननानै लानाय जायो हाखौहाय ओ बेनि उनावहायब बै सोमनानै दोननाय माइखौ जोङो ओ न' फारसे लाना थांनानै ओ बिदिनो खामसालि एबा न' सिङावहाय जोङो बेखौ ओ एसे फेनस्रोनानै ओ दोननानै उनावहाय जोङो मा थास' लाइजों बा ओ थालिर लाइजौ लाइजों बेखौ खोबनानै दोननाय जायो नङाबा मा जिफोरजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बेयो ओ गरम जाखांनानै बेनि ओ माइनि ओ बिनि फेंखा बा गाजा बेयो ओंखारथों बिनि था ओंखायनो जोङो बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जों बेखौ ओ सानसे ओ बिदिनो हरसे बा हरनै बिदि खोबना दोननायनि उनावहाय जोङो फुङावहाय बेखौ दुब्लिसिम बा फोथारसिम लानानै थांनाय जायो फोनो थाखाय।
औ नंगौ नोंथां।
जाहाय जेखो जोङो बेखौ ओ फोनो थाखायबो ओ मोनसे आइजें बा खिरखा बा बिदिनो खादा बेखौ लानानै थांफानाय जायो। बेनि उनावहाय जों बेखौ बे खादाबा खिरखायाव लानानैहाय आखाइजों ओ आखाइ मुथायाव ओ आखाइजों मुथासे मुथासे हमनानै बेखौ जोङो सारस्रोनानै ओ फोनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिदिनो खोथिया फोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जोथोनबो लानांगोन नङा होमबा नोंथां। ओ बे खोथियाखौ ओ जाहाथे मोसौ बोरमाया जालाङा। बा हाग्राफोर रज'वा बेनि थाखाय जोङो ओ मोजाङैहाय मोसौ बोरमानि थाखाय जोङो औवाजों लुनानै होनाय बेरा बा ओ नेट बायनानै मोननाय दखान गलानिफ्राय बायनानै मोननाय नेट बेखौ जोङो सोंनानै होनाय जायो जाहाथे मोसौ बोरमाया बेयाव हाबनानै गाग्लिनो बा जानो हाया जाथों बिनि थाखाय। ओ बेनि उनावहाय बेयाव ओ ओ हासारफोर बा ओ बिदिनो गोबोर हासार बेखौ जोङो बायनानै मोननाय हासार नङाबा गोबोर हासार बेखौ जोङो सारस्रोनानै होनाय जायो जाहाथे खोथिया या ओ मोजाङै जायो बा मोजाङै जौवो ओ बिनि थाखाय। बेनि उनावहाय मा बेयो जोङो ओ खोथियाखौ जोङो गोबाङानो दान मोनसे बा ओ बिदिनो दान मोनसे खावसे बिदि थानानै फुनो हानाय जायो आरोना नोंथां बियो मोजां महर मोनो खोथि फुनो हानायनि महर मोनो बेनि थाखाय जोङो खोथियाखौ ओ दान मोनसे से बा दान मोनसे खावसे दोननानै बेखौ ओ दाबसे दुब्लियावहाय बा दाबसे जायगायावहाय जों बेखौ गायस्लायनांगौ जायो माइ गायनो थाखाय माइ महरै ओ माइ मोननो थाखाय बेखौ जोङो गायस्लायनाय जायो। ओ बिदिनो माइ गायनायावबो जोंना हाय ओ फार्स्टआवनो ओ दुब्लिखौ मोजाङै एवना लानाय जायो। बेनि उनाव हाय जाहाथे दै थाथों बेनि थाखाय जोङो आलिफोरखौबो दाननानै मोजाङै खोनानै लानाय जायो। ओ बेनि उनावहाय जों खोथियाखौ फुनानै बै दाबसे जायगायावहाय ओ बिदिनो खोथियाखौ फुखांनानै जोङो ओ मुथा। मुथा महरै फुनानै मुथासे मुथासे बिदि फुनानैहाय जों लानाय जायो बेनि उनावहाय बे खोथियाखौ दाबसे जायगायाव लांस्लायनानै जोङो बेखौ गायस्लाइना होनाय जायो आरोना नोंथां ओ बिब्दिनो नों नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो माबायदिहाय खोथिया गायो बा फुयो। बेनि उनावहाय ओ माइखौ माबायदिहाय हानाय जायो माबायदिहाय लाबोनाय जायो। बिदि ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा।
थारैनो आङो बे होनो हागोन ओ नोंथां ओ जोंनाव बिदिनो नोंथां आङो ओ माइनि आबादखौ बुंथ'ला मानो होनोब्ला नों थांमोननिजोंनो एखे ओ
औ
माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां ओ आङो एसे फोरमायनो सानदों ओ जोगोनार आब जा
औ औ
खौ गायनानै बिनिफ्राय जोङो फिथाइ मोननो हायो। बिखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनो सानदों।
औ जागोन नोंथां।
अ औ आबादाथ' गोबां दङ जोंना। ओ जेरै अ अ फुलकबि आबाद।
औ नंगौ नं
थारुन आबाद बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद दङ। बिनि बिनि गेजेरावनो आङो जोगोनादखौ आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों जोगोनारखौ जों आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो जोगोनार बेगरनि जोलै नांग्रोगोन। बा माइज्लि नांग्रोगोन ओ जोगोनार आबादखौ मावनो जोङो दुब्लि नांगोन दुब्लिखौ जोङो गिबियावनो हालेवग्रोनानै लाग्रोनांगोन बेखौ जोङो गिबियावनो ओ खारायग्रोनानै लाग्रोनांगोन आरो बिनि उनाव जोङो जाबोर जथरखौ जाबोर जिहेथु ओ हाग्रा जायोना हाग्राखौ जोङो बेखौ एवस्रांग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो ओ सामार होनानै ओ बिखौ जों दोखो -दोखो खालामनानै ओ माने जोङो मै होनानै लानाय जायो।
औ औ हेल नोंथां
हेल'
औ औ नोंथां खोनादों
अ जोङो जोगोनारनि थाखाय जोङो ओ बिथा खोरना लाना हा नांगोन जिहेथु जोङो दै जायोबोला बेयाव बिथा खोनायाव बिथा खोनायनि बिजों ओ आलि बायदियाव जोङो दैखौ थांहोनांगोन ना जोङो दै जायोब्लाथाय जोंनि औ नाला बानायनांगोन ओ जिहेथु दै जायोब्ला जोंनि जोगोनार बिफाङा दै नाङोब्ला थैनो हमो ना। बेनिखायनो जोङो बेखायनो नाला बानायग्रोना लानो नांगोन बेनि उनावहाय जों बिथा खोनानै जोङो जोगोनाथ बेगरखौ होगोन बेनि उनाव जोङो सानबा बा सान स्नि सानद' बिदिनो थानायनि उनाव जों बेगर जोलैनिफ्राय जोङो बिलाइ खिलिनाय नुनो मोनो बिलाइ खिलिनाय लोगो लोगोनो जोङो बेयाव एम्फौ अरनो हायैनि मुलि होनो नांगोन ओ दानियाथ' ओ मुलैसो होयो नालाय आगोलनाव जोङो गोबोर हासार होनाय नु नुनो मोनोमोन दानिया जोङो हाइ बाजारनिफ्रायसो बायनानै लाबोनानै जेरै पटासफोर होनाय नुनो मोनो।
औ थारैनो
होफैयो आरो बिदिनो जोगोनार बिफाङा जेबोब्ला देरलाङो अबोला जोङो बिबार बारनाय नुनो मोनो बिबारा बिदिनो जोला आरो जो थायो
औ थारैनो।
बियावबो जोङो बिबाराव जोङो बिबार बारनो थाखाय जोङो। आथिखालाव गोबां मुलि बाहायो जिहेथु औ एम्फौफोरा जानो हाया बिबारनिबो मुलि थायो।
औ नंगौ थारनो।
औ अ फिथाइआ मा बायदि थायो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो जोगोनार जोलानिफ्राय जो जोगोनार जोला जोनि बिबार जे ओ बेरेमोदैफोरा ओ जोगो जोगो ओ जोगोनार जोलानि बिबाराव बाहैनानै जोगोनार जों नि
हेलौ।
जिहेथु दा मडार्न जुग ना बिनिखायनो जोङो गोबां। ओ मुलि बाहायनाय
हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां। हेलौ।